औ नोंथां औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
अ अ दे बिदिबा नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय आङो आंनि कलखौ रिसिभ खालामनायनि थाखाय
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
अ आङो दायो माने मोनसे टपिकनि थाखाय नोंथांजों आं सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों
अ अ अ दे माथो आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
अ दायो जोङो उम बर' हारिया मा ओंख्रि जायो बिनि बागै सावरायनाय नामा
अ सावराय जागोन सावराय जागोन
अ दायो आं जागायग्रोसै नामा नोंथां
औ जागायग्रोदों
औ माने जोङो दा बर' हारि होनोबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो गावनि मोन एसे नेम आसार आखु थाखानाय दङ नामा होमबा
औ दङ
फोरा औ जोंनि जानाय लोंनाय थानाय आदब गाननाय जोमनाय बेफोरो जों गुबुन हारि होनफ्राय जोंना एखेबारे आलादा खा आरो ना अ जानायनि बागैबो जोंना आलादाखा
हारिनिख्रुइ जोंनि जानाय गाननाय जोमनाय थानाय स्टाइल बेफोरो जोंनि मावनाय दांनाय आसार आखल आखुवाबो जोंना बेलेग हारिनिफ्राय गुबुन जोंनिया बेलेग जायोना औ आलदासिनथा जोंनि जानायाबो बेलेग हारिनिफ्राय जोंहा गावनि दोरोडा़रि जाग्रा मैगं थाइगं दंखायो जोंनि हारिनि सिनायथि ओंख्रि ओंख्रिफोर मैगंफोर दंखायोना
दङ दङ
अ बर' हारिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खांथिंनानै जाग्रा हारिखा आरो जों हाग्रा हाग्रायावनो बर' हारिया हाग्रायावनो गोदोहाय थाखानायमोन आरो हाग्रा सिफाइ न लुनानै थायोमोन हाजो सेर सेर न‌ लुनानै थायोमोन जों बर'आ
औ
बेायनो जोंहा मोनसे गाव गावनि जानाय ओंख्रियाबो गाव गावनि मोनसे आखुथाय बा बर' हारिनि मोनसे जाग्रा ओंख्रि जोंहा माने हाग्राफोरनिफ्राय जोङो खांथिङो जेरै दिंखिया मैगं जों खांथिंनानै जायो मानलि मैगं सिब्रु मैगं दाउ फेन्दा खेरादाफिनि बे ओमफ्राय मानिमुनि बेनिफ्राय आरो खिफि बेन्दों उसुमै दोना मानिमुनि बेफोर खौ जोङो खांथिंनानै जोंहा जाखायो गोदोनिफ्रायनो ना बेफोर जाबाय जों बे बर' हारिनि ट्राइबेल हारिनि ओंख्रिखा मैगं होननानै बुंनो हायो आरो जोङो ना बेलेग हारिया बिदिखौ खांथिंनानै जानो हाया हाग्रा बुला मैगंफोरखौ बिसोर नागिरनोबो हाया खालि जों ट्राइबेल हारियाल' हाग्रानिफ्राय मानि लाबोनानै जानो हायो नागिर थिंनानै जानो हायो बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि आखुखा आरोना दा जोङो माने बेफोरबायदि हाग्रानिफ्राय नागिरनानै जानाय मैगङा माने जोंनि देहानि नि थाखायबो मोनसे मोजां आरो ना
औ मोजां
मोनसे मानसि हिसाबै बेमार आजार जायो जोंनि गोदो आबै आबौमोनहा बुंबोनाय मथे जों बिदि हाग्रानि खांथिंनानै जानाय मैगंखौ जायोबा जोंनि देहायाव बबावबा गाज्रि बेमार जानायफोरा गायो होननानैबो जों मिथिनो मोनो बे हिसाबै खांथिंनानै जायो नङा होमबा दा आरो बर'आ गावनि मोनसे ओंख्रि सिनायथि ओंख्रिबो दं दंखायो जेरै नारजि नाफाम आरो सबाय साम' बेनिफ्राय अनला दाउ बा अनला मेवाइ अनला जों आरो गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो लगायनानै जायो गोखा बिलाइफोरजोंबो जायो जेरै माबा केरेला करला होनो करला गोखा बिलाइ बेजों जों ज खां खला बिलाइ जों जों अनला जायो आरो मुद फुल मैथ्रु बिबार जों बेजोंबो अनला जायो
जों बेफोरजोंनो जानो हायो बेफोर औ बेफोरजों जों जानो हायो अनला ओंख्रि मानोना अनलाया जोंनि मानि बर'नि ओंख्रि जोंनि ट्राइबेल हारिनि ओंख्रि होननानै सिनायथि मोननाय आरो नार्जि नाफाम जों बेखौ गावनो बानायनानै जायो नार्जिफोरखौबो जों गावनो न'आवनो जों बर'आ बानायो आरो नाफामखौबो जों बर'आ गावनि आखाइजों गाव जों बानायनानै जायो जों बाजार खुला बायदिसिनायाव बायनानै जाया बर' हारिफ्रा बर' मानसिया नाफामखौ गावनि आखाइजोंनो बानायो जेरै जों ना हमहैखांनानै नाखौ फोराननानै लायो सान्दुुं खनसे फोराननानै लागोन सान्दुं फोरानखांनायनि उनाव एम्फौ नाङैनिबा गाज्रि खन्द' मोनामैनि थाखाय जोङो अरखि अराव आरो फोरानबावो उखुन्दै नांनाय ओंखाम संनायनि गोजौआव जोङो सान्द्रिफोरखौ गन गायनानै अराव फोराननाय जायो बेनिफ्राय आरो अराव फोरान होखांनानै जोङो मोजां रानोबा जों बेखौ नाफाम बानायनो थाखाय लानाय जायो आरो आरो नाफामखौ जोङो ओरैनो नाजोंल' बानायनाय जायाना ओ ओम थास' गोसोमनि बिसुंखौ जोङो लाबोनानै बेखौ मोजां हानानै बिगुरजोबनानै सुनानै जोङो बेखौ मोजाङै उवालाव देग्लिनानै नाजों थाखुजों मोजाङै देग्लि जोङो बेखौ औवा हासुङाव सोनानै लानाय जायो औवा ङाव औवाफोरखौ जोङो दाननानै लायो दाननानै लानानै जों गोरान औवा दाननानै लायो लानानै बे हासुङाव जोङो मोजाङै नारसो नारसो देसोनानै दोननाय जायो
उम उम
खौ गुन्द्रा खालामखांनानै बेनिफ्राय जोङो नाफामा जुदि एम्फौ नाङैनि थाखाय जोंनि आबै आबौमोना गोदो जिगाबजों थुसु थुसु नारसोनानै दोनोमोन माथेनानै दोनोमोन माने आसासुनि लामाखौ आरो थालाय थलाय गोरानफोरजोंबो जिगाब गैयिबा थालिरनो गोरान बिलाइफोरजोंबो माने गोरा फुनानै दोननाय जायोमोन एम्फौ बिनि सायाव आरो हा लिरनानै हाथबनानै दोननाय नुनो मोनोमोन आरो जों गोदो आबै आबौमोन समाव दासिमबो बे नेमा दङ नागार नागाराखै जोंनि बे ट्राइबेलनि मोनसे ओंख्रिखा बा मैगंखा होनजाय ना
औ औ
नाफामा दा जों बिदि खालामनानै दोननाय जायो बेखौहाय जोङो जथिया ओंखाम गोरलै जा ओंखाम गोरलै मोनजायो बे टाइमाव जोङो ओंखाम गोरलैजों जानांगौ देनां होननानै जोङो बेखौ मोजां आदोर खालामनानै दोननाय जायो जथ्न' खालामनानै दोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ जों जेथिया ओंखाम गोरलै मोनो बे समाव जों बाहायनाय जायो ओंखाम गोरलै जों जानो होननानै
औ
सोरबाया आरो थाबनो जानो लुबैबा मास मोनथाम सय माजोंनो जानाय जायो
औ
ओमफाय आरो सोरबाया ओंखाम गोरलैबासो जागोन होननानै दोननाय जायो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो जोङो ओमफ्राय अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे धोरोमारि अनला ओंख्रिखा मानो बर' समाजाव जोंहा हा हाबा मोनसे बर' समाजनि हाबा बाथौ धर्मनि जुदि हाबा जायो होमबा बै सायाव अनलाखौ नांथारनोसै अनला ओंख्रि जोंहा नांथारगौ जायो जेखौ जों हाथासुनि होनो
उम
अनला गुफुर बे समाव जों हालदै होआ
उम हालदै होया
खौ गुफुरै संनाय जायो ओमफ्राय बाथौ जेरै दाउला मासे दाउजो मासे हाथारनाय जायो हाबाबा बे टाइमाव बे दाउखौ माने बे अनला गुफुरजों संनाय जायो आरो आरो हिनजाव गोदान खैना गोदान लायो खैना गोदानखौ संहोनाय जायो बे अनला ओंख्रि
औ दा नोंथांनिया जासिगोन नामा दा आंनिफ्राय आं माखासेखौ आं फोरमायसै नोंथांजों
औे दे
दा नोंथाङा थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय मानो होनबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानाय लोंनायाथ' सोमोन्दै नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलाबाय थेवबो आं नोंथांनिसिम माने
औ नोंथां औ दे नोंसिनि थिंजानायनिखौ औ फोरमायदो
आरो बर'फाबथ' गोदो मोनसे ओ हाग्रायाव थानासो दि दासिमहालागै जोंनि बर'फ्रा थांनानै दङ गोदो गोदायहाय बर'फ्रा हाग्रायावनो हाग्रानि जिब जुनार बिफां लाइफां गोथां मैगं मैला फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै थांना थांबोदों आरो बेनि गोबाव बोसोर बे बायदिनो हाग्रायाव थानानै बिसोरो दिनैनि मुगायाव माने सोलायबाय आरोना लासै लासै लासैनो मानो होनबा लासै लासैनो सोलायनो फैनानै बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्राबो सोलायनायजों लोगोसे बायदिसिना ओ जानाय लोंनायखौबो सोलायनायाव ओ सोलायनानै लोगोसे बिदिनो ओ माखासे ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनो रोंबोदों
औ नोंथां
बिदिनो माखासे ओंख्रिफोरनि गेजेराव दङ गोदो गोदायहायथ' जोंनि बर'फोराथ' ओ बारा इसिबां माबा बुजिनो गोरों गैयामोन मानो होनबा गोदो गोदायहाय बांसिन एवफ्रामनाय सावफ्रामनाय बा बेफोर खौल' बांसिन जायोमोन आरो रु रुनानै जानाय बैफोरखौ बांसिन जायोमोन आरो बैफोरखौ जानायनि थाखायनो माने जोंनि बर' सुबुंफ्रा देहाफ्राबो थागद साखोन सिखोन दाग्रा जायोमोन आरोना गोदोनि दिनावहाय माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जेनै जेनेबा बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय ओ फि थाइ सामथाइखौ जानानै आरो बिदिनो ओ माखासे ओ बिदिनो मस्ला हारि बा माखासे बिलाइ बा माखासे बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ नोंथां
माखासे नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै मा होनो बेखौ मानामुनि मानामुनि दारि बैफोरखौ जानानै जोंनि बर'फ्रा थाङोमोन आरो बेमार आजार जानायफोराबो बिराद खममोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय मुगाजों मुगा सोलायनायनि गेजेराव जोंनि जानाय लोंनायाबो सोलायलांबाय जेरै
औ
अनला दाउआव गोदोहाय खारदै होयोमोन नाथाय दा नै दानि आथिखाल आथिखालनि दिनावहाय जोंनि गेजेराव थावखौसो बाहायनाय नुनो मोनसै नाथाय गोदो गोदाय जोंनि गेजेराव खारदैखौ माबोरै बानायोमोन बेखौबो जों मिथिगौ आरो थावखौसो जों मिथियामोन गोदो गोदायहाय लासै सिलासे था माने माखासे ओ सोलायनायनि गेजेरजों थाव होनानै जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो जायखिजाया ओंख्रियावनो दानि जुगाव थावखौल' बाहायनाय जायो नाथाय जोंनि खारदैखौ बाहायनाया बिराद खमसै आरो मालाबा मालाबा बाहायनायखौ नुयो थेवब्लाबो खम जायो जेरै अनला ओंख्रियावबो सोरबा बिदिया खारदैखौ जायो सोरबा बिायदिया जाया ओंख्रि गोबाब संनायावथ' खारदै खारदैखौ नांथारगौ नङाब्लाथ' खारदै जाया आरो बिदिनो सबाय ओंख्रि संनायावबो खारदै नांथारगौ
जेन'बा सबाइ ने महराव लाया
औ सबायनि महर लाया बेखायनो माने खारदैया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो नाफाम संनायावबो जोंहा खारदैखौ नांथारगौ नङा होमबा माने खारदै बे नङाब्लाबो नाफामखौ माने गोथाव मोना ना खायबा बायदिया बेखायनो नांथारगौ दाना दानिया आथिखालनि बे माबा देहानि थाखाय खथि खालामो एसिडनो माबानो बैनि थाखायनो मानसिफ्रा माने खारदै बाहायनायखौ लासै लासैनो माने खमायलांबाय आरोना जोंनि गेजेराव जाहोना बेसे माने बिदिथ' नङा बायदि मोनदों आङो माने जोंनि देहानि थाखायसो मोजां खालामो बायदि मोनदों आङो बे खारदैखौ खिन्थु बांद्रायल' जानाङा आरोना माने नों जाबाय थाबाथ' अफार जाबाय थायोब्लाथ' नों देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम होखागोन बेनि थाखायनो माने ओं आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि बर'फोरा संनाय खावनाय बिराद आखा फाखामोन गोदो गोदायनि दिनाव दाबो जोंनि बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव आखा फाखा जाना दङ मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिखाबोनाय नङा होमबा माने संनाय खावनायाव जोंनि बर' आइजो बिराद आखा फाखा होननानै मिथिखानाय जेरै एवफ्रामनाय सावफ्रामनाय जब संनाय लाव लाव संनाय बे माने फोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा माने रोंखागौ माने बेफोरखौ संनो खावनो आरो बिदिनो जोंनि माखासे बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो खिफि बेन्दों माना मुनि जारि बहाबा हालदै गोथां बफोरखौ रुनानै जोंनि जानायखौ नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनि दिनावहाय मोजांबोमोन नामाथाय बैफोर मुलिजों जाब्लानो हामोमोन नाथाय दानि दिनाव माने बैफोरखौ फोथालिया आरो फोथायनायाबो गोब्राब जालांबाय गोदो गोदायनि मा
लासै लासै एसेबो नांगौ मोननायखाय
गैला गैबांला नालाय फोथायथियाबो गोमालांबाय लासैनो लानो दा माने आर्टिफिसियेल जुग नालाय जेरै खालि डक्टरनि सायावल' थाङो दा बेनि थाखायनो गोबां सोलायलांबाय जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो जोंनि देहाया मा बिराद
अ मानसिनि दहाया दुरबल जालांबाय गोदोनि मानसिफ्रा बिदिथि खाथिनानै जानाय हिसाबै गोरामोन देहाफ्रा